ओं खोनाबायना।
खोनादों।
आ। दा जों माबा सावरायनो नागिरनाया न'नि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदोंमोन नालाय नोंथाङा एसे मा मा रोंगौ न'नि सोमोन्दै एसे नोंसिोरनि माबायदि एसे गुवारै फोरमायगो दो।
ओ न' लुनाय होनोब्ला जोङो जेनेबा थानो थाखाय मोनसे उखुं गोनां बेरा गोनां मोनसे मा होनो स्ट्राकसार लुनायखौ बुंनाय जायो जाय जोङो सानदुं। बिखानिफ्राय बासायनो थाखाय बानायनाय जायो त' बेनो जोबोर रोखोम रोखोमनि गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो आरो ना। गोदो गोदाय जेनेबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादफोरनिफ्रायनो न'फोरखौ लुनाय जायोमोन जेरै दंफां औवा बेफोरखौ बाहायनानै। दा समजों लोगोसे ओ सिमेन्ट दिहुननो हानायनि उनाव ओ अन्थाइ बाला बाहायनानै इथा। बानायनो रोंनानै इथा बाहायनानै पाक्कानि न'बो लुनाय जायो। ओमफ्राय दानि जुगावबो जोङो ओ औवा दंफांनि न'फोरबो नुनो मोननाय जायो। नाथाय औवा आरो दंफांनि रुजुनायाव जेनेबा इथाजों बानायनाय न'आ माने गोख्रोंसिन जायो आरो ना। ओ दा नोंथाङा आरोबाव माबाफोर बुंबावनोबा बेनि सोमोन्दै।
ओं ओं। सिगांथ' जोंनि आबै आबौमोनाथ' सिगांथ' जोङो माइनि बेनिफ्राय जोङो नाराजों बेफोरजों जोङो गोदोहायबो आबै आबौमोना जिगाब नाराजोंसो बानायनाय जायोमोन। आरो बेजोंनो थायै थायै बिदिनो मावबोयै मावबोयै दाथ' अनेक रोखोमनि जाहैबाय सोरबाबा लहा सोरबाबा इथा बिदिनो बहुद रद होनानै आरो लहा लहि गासैबजोंबो होजोबनानै दा जोङो माने थानायनि न'फोरखौ आरामै खालामना लानाय जाहैयो आरो।
औ नंगौ। बेनिफ्राय गोदोनि औ दे। नोंथाङा बुंलाय।
ओ दा आरो मानसिफ्राबो एसे मोजां मोजां जौगानायजों सोरबाबा एक थाला सोरबाबा दुइ थाला सोरबाबा थिंथाला बिदिनो अनेक रोखोमनि बानायो आरो।
औ नंगौ आरो गोदोनि न' फोरखौ नुनो मोननाय जायोमोन। जेनेबा ओ खुन्थायाव बिसोरो गिदिर गिदिर औवाफोरखौ बाहायोमोन। दानि जुगाव रड बाहायनानै जेनेबा औ अन्थाइ सिमेन्ट बालाजों खुन्था बानायनाय जायो। आरो गोदोनि समाव जोङो गोबां बैसां न'फोरबो लुनाय जायोमोन मानोना मानसिफोरा गोबाङानो हाग्रा बंग्राफोराव थायोमोन। फोरफोरनिफ्राय अह दैबानाफोरनिफ्राय बा बासायनायनि गावखौ रैखा खालामनो थाखाय सुबुंफोरा माने बैसां नबो लुयोमोन आरो।
ओं ओ।
ए।
औ।
नोंथाङा एसे फोरमायबावदो।
दाथ' जोंनियाव दा नैबे न' लुनायाव गोबां आयेन माबा सोरबाबा दंफांखौनो होयो सोरबाबा लहा होयो। सोरबाबा औवाखौनो होनानै खाथाबलाबायनानै गुनाफोरजों आराम खाथाबलाबायनानै बानायनानै थायो आरो सोरबाबा दाबो सोरबा सोरबा गोदोनि नेमखौ गारालासिनो थुरि न' औवाखौ खुन्था गायनानै आरामनो दुरुंफोरजों खाथाबनानै जोङो थानायफोरखौ आरामै थानो हायो आरो।
औ नंगौ।
ह।
ओ मा होनो जेनेबा माबा ओ औवानि न'आव जेनेबा जों गोबां रोखोमनि औवानि न' नुनो मोननाय जायो बे बेवहाय माने गोबांनि न'खरानो बिदि जोब औवानि देरा लुनानै बेवहाय हाजों लिरो आरो खायसेफोरा दरजा बेरानि लुयो आरोना बेवहाय माने हाजों गोबां रोखोमनो लिरनाय नुनो मोननाय जाया दुरजा बेरानियाव गोबां बायदि रोखोमनि समायना समायना गाब होनानै न'खौ समायना नुहोनो हायो बेनि उनाव ओ ओरैनो थरजाबेरा नङाबाबो औवाजों बारायनायाव हाजों लिरथेना नानै न'खौ समायना नुहैयो आरो बार हाबनायनिफ्राय रैखा खालामनाय जायो हाजों लेरथेनानै नाथाय तरजा बेरायाव एसे न' सिङाव बारफोर हाबो आरो बेनिफ्राय आं नुनो मोन नो बे बारानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय तरजा बेरानि न'फोराव सिं ज प्लास्तिकफोर होथेनाय जायो
नोंथाङा आरोबाव फोरमायबावनोबा माबा मोनसे
जोंथिं जाय ओरैनो दंफांफोर माबा बिदिनो औवाफोर मोननो थाखाय बुहुद गोब्राब न' लुनो थाखाय सोरनावबा माबा बायना लायनांगौ सोरनावबा दंफां फोरखौ बायना लायनांगौ बिदिनो ट्रेक्टरफोरजों माबाफोरजों लाबोयै लाबोयै बाला अन्थाइफोरखौबो लाबोयै लाबोयै जोङो थानायनि राहाखौ लानाङो लानाय जायो आरो फार्स्ट समावथ' जोंना ओरैनो औवा बेराफोरजों दुमला बायनानै हाफोरखौ लिरलाबायनानै ओरैनो आरामै थानो हायोमोन आरो दानि दिनाव जोङो नुनो मोनो मानसिफ्राबा
हेलौ